होदोंना?
औ खोनादों दे बुंनायसाय।
औ दायो जोङो माने ओंख्रिफोरनि सायाव रायज्लायनोसै नङा होनबा?
दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनदला ओंख्रि सबबाय ओस साम' बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय नङा होनबा?
औ नंगौ।
औ दे एसे रायलायनोसै ।
औ दायो नोंथाङा जोंनि मा मा ओंख्रिखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो
ओ हागोन । खोन्थानो ओ बेफोर जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव आङो बांसिनै अनला ओंख्रि जानानै मोजां मोनो ओ अनला ओंख्रि हो होनोब्ला बेयो जोंनि ओ सबसे मखजाथ थावसिन ओंख्रै बे ओंख्रिखौ जों ओ गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै बेदरजोंबो जानो हायो आरो बेदर एबा नाफोरजों नङा ब्लाबो जों निरामिसयैबो जानो हायो । आरो बिखौ बोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बा जोङो ओ सिगांहायनो बै माथा माइरंआ ओ बिखौ दैजों सोमग्रोनानै लायो बिनि उनावहाय जोङो बि खौ उ-उवाल गायहेननि हेफाजाबजों बेखौ माने अन गुन्दै खालामो बिनि उनाव बेहाय जुदि जों जाय मैगंजों जा जेजों जागोन जेरै आं बुंनि ओ बेदरजों बा अनला मेवाजों जागोन अब्ला बेखौ सिग सि सिगाङावनो बेदर आरो मेवाखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनाय जायो। बिनि उनाव दै होनानै अनलाखौ माने उरनाय जायो । बे आय बिखौ खायसे खायसे अनलाखौ अनला अनखौ दै होनानैबो ओ उरनाय जायो आरो खायसे खायसे आखाइजोंबो उरनाय जायो बे माने गावबा गावनि आइ आदब खायदा जों जों संनायनायनि नियम जाहैबाय ओरैनोबाबो अनला ओंख्रि होनोब्ला जोबोद गोथाव जेरैखि सङा मानो गोथाव जाखायो नङा होनबा। आरो बेहा जोंनिया। गोनांसिन होननानै बुङोब्ला खारै खारै जेरै ओ। थालिरनि थालिरजोंबो बानायनो हायो। आरो सबायनि सबाय साबाया बेजोंबो जोङो बानायना नानै जों खारैखौ गावबा गाव लानो हायो आरो। ओ बिनि उनावहाय अनला ओंख्रिखौ अनलाखौ उरखां खांनायनि उनावहाय ओ मोजाङै गोदौहोनानै खारै बेखौ होनानै जोङो मोजाङै अरदाब बा गेसाव जों सं ओ सङो आरो आं जोबोरैनो जानोबो मोजां मोनो। नोंथाङाबो अनला ओंख्रि जानो मोजां मोनो नामा? हेलौ
खोनादों खोनादो औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङाबो अनला ओंख्रि जानानै मोजां मोनो नामा?
औ नोंथां आंबो अनला ओंखि जानो माने मोजां मोनो आरो अनला होनबा मिथिखायो नङा होनबा जोङो नोंथां माब्रै जायो? आरो जोङो माने बुंनो थाङोबा अनला ओंख्रिया जोंनि थाखाय सबसे बेस्ट। मोजां मोनो आरो अनला इंख्रिखौ जोंनि एरियायाव मानसि जायो होमबा जोंथ' आरो थाइगिरजोंबो जायो नङा होनबा? थाइगिर आरो थाइगिर जों नाजोंबो जानो मोजां नाङो। आरो जोङो जे ओइ लाइ जों जायोना फाख्रा अनला ना मा होनो बेखौबो जों जानो मोजां मोनो।
फाख्रा आं बिनि सोमोन दै इसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ मानो हाया जानो हागोन नोंथां। औ मानो होनबा जोङो फार्स्टआवनो मिथिखायो जे जोङो माथा माइरंखौ सोमनानै जोङो अनाव मा होनो देकियाव देनानै बा गाहेन उवालजों देनानै जोङो मिक्स खालामनानै गुन्दै खालामनानै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै माने बे समाव बेजों जेब्ला अनलाया मोजाङै गोदौनानै माने जेब्ला अना गिलिगोन अब्ला माने जोङो लाइखौ फिसा फिसा हानानै माने बे अनलायाव माने गारस'नना होनाय जायो नोंथां आरो जोङो इयाव लोगोसे ओ दैमानि ना बा लकेल नाजों जोङो आरो सङोब्ला बा गारस'नना होयोब्ला आरो बियो माने जानो बांसिन
गोथावसिन जायो, जोबोद मोजां। मिथियै खोथाखौ मिथिहोनायनि थाखाय ओ बेजों लोगोसे नोंथाङा गोदोनि आरो दानि अनला ओंख्रि संनायनि ओ आयदायाव माबाफोर फारागथि नुनो मोनदों नामा?
बुंनो थाङोब्ला फारागा बेनो जे माने गोदोनि दिनाव बेहाय जोङो आखाइजोंनो बानायनाय नआवनो बानायनाय माने खारै मोनोमोन जोङो खारै बुंनोथांबाथ जेरै थालिर फस्लाखौ जोङो थालिर आथिया कलनि थालिरखौ माने दाननानै आथिया थालिरखौ दाननानै जोङो बिनि बिगुरखौहाय माने फिसा फिसा हानानै सान्दुङाव फोराननानै जोङो बेखौनो सावनानै हाथफ्ला खालामनानै जोङो बेखौनो खारै महरै बाहाय नङा होनबा? आथिखालाव नायोब्लाथ माने खारै होनबा जों बांसिनैनो बेलेगजों बानायनाय जोङो बे फाावदार जायखौ बुङो जोङो सदा बेखौ आथिखालाव किसुमाना बांसिनानो बाहायो जेराव टाउन सहराव थानायफ्राथ नआव बानायनाय फ्रेस खारैखौबो मोननो थांबाङा बिनिखायनो माने बिसोरो बांसिनानो माने सदाखौ बाहायो होननानै आं नुहरदों आरो
औ औ नंगौ नोंथांनि बुंनाय ओ फारागथियाबो थारैनो नंगौ बिनि अनगायैबो जोङो ओ फारागथि आरो मोनसे एबाव नुनो मोनबावो नङा होनबा जेरै सिगां समावहाय जोङो ओ आबै आबौ उननिफ्रायनो नुबोनाय जेरै उहा उवाल गायहेन बेफ्राव जोङो अन गुन्दैखौ सौनानै अनलाखौ दांनाय बिलिरनाय संनायखौ नुयोमोन नङा होन बा नाथाय दा आथिखालाव जोङो बेफोरखौ जबोद खम बिबाङै नुनो मोनसै मानो होनोब्ला दा बो गोरलै आदब बा सरथाम होनो जायखौ बेजों जों ओ मावनायखौ नुनो मोनसै जेरै गोनोखो बा मानसिनि सान्थौ बा साननायफ्रा जौगाबोनायजों लोगोसे दा गोदान गोदान आगजु ओंखारबाय बिनिनो दाथ जों ग्रेनदार बा मिक्सा नङा होन बा बेयावसो बांसिन अन गुन्दै खौ सौनानै लानाय ज जायो ओ आजि खालि थ बांसिन बिदियैसो संनायखौ नुनो मोनो माने उवाल गायहेनाव संनानै अन गुन्दैखौ अनला संनायखौनो नुनो मोननाया जोबोद खमसै। नङा होनबा ओ बिनि अनगायैबो आरो मोनसे फाराग- थिखौ जों नुनो मोनबावो सिगां समाव आबै आबौ बा जोङो ओ नुबोनाय हिसाबै जोङो- ओंख्रिफोर खौ बांसिन अदाबाव बा थौआव- बांसिन संनायखौ नुनो मोनोमोन। ओ दानि जुगावथ' जों- बांसिन नुनो मोनो गेसाव संनायखौसो नुनो मोनो होनाबा ना आरो ओ फाराग- थिया बेनोदि ओ‌ बयबो होनो खुगा खुगा सोलिबोनाय अराव संनाया गोथ गोथावसिन जायो होननानै । नि गेजेरावनो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंनिया सबाय साम' ओ नारजि अमा आरो बेजों लोगोसे नाफाम सबसे मख'जाथावसिन जोंनि गोथावसिन होनोब्ला नाफाम। ओ बे नाफाम- नि सोमोन्दै थाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? खोनादोंना? खोनादोंना?
खोनादों।
औ
नाफाम होनोब्ला जों बयबो बो मिथिखायो नङा होनबा?
औ
नाफामखौ जोङो मारोरै बानायो नोंथाङा सोंदोंमोन बिनि सोमोन्दै नोंगौ आं एसेबाबाबो हानायखौ आं फोरमायनो हागोन जोङो नाफामखौ मारोरै बानायो होनब्ला जोङो गिबियावनो जों नाखौ नांगोन नङा होनबा?
औ
नाखौ जोङो हा ओ - फुख्रियाव सारनानै बा बिलो बिलोमायाव दंग' दंलायाव सारनानै जोङो माने नाखौ लाबोनानै ना फिसा फिसाखौ लाबोनानै जोङो सान्दुङाव फोराननानै जेब्ला सान्दुङाव फोराननानै माने बांद्राय गोरानद्रायबो नङा आरो बांद्राय गिसि एसे मिदियामनि जेनेबा जों देनानै जेन बियो गेब्लेयो गुैन्दै जायो बिदिनो थि बिदिनो जोंङो बेबायदि मिदियामाव फोराननानै ज- जोङो माने- उवालाव देनानै बा गाहाय दिंकियाव देनानै जोङो बेखौ नाफाम महरैबनानै नाफामाव लोगोसे मा मा होयो होनना बुंदेरोबा- जों लोगोसे किसुमाना थास' दुदालिनि गांखंखौबो होफानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेखौनो जोङो बेखौ जोङो माने थास' दुदालि गांखंखौ होनायजों लोगोसे देनानै औवानि हासुंखौ माने जोङो औवाखौ दाननानै माने हासुं जे बानायोना? बे हासुङाव माने बे ना मा होनो जि बुस्थुखौ जोङो नाखौ देनानै गुरा खालाम गुन्दै खालामनानै बे औवानि हासुाव सोनानै माने जोङो बेखौ मोजाङैनो मुखा मुखाजों माने होथेनानै माने जोङो बेखौ बानायनाय जायो आरो। बेखौ जोङो मिनिमाम माने सात दिनसोनि गेजेराव बा दस दिनसोनि गेजेराव जों माने बे बुस्थुखौ माने जानो हायो आरो जों गावनि आखाइजोंनो बानायनाय मोनसे बे माने जाबाय नाफाम बेखौनो माने नाफाम बुङो आरोखि।
खोनानानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय मिथियै खोथाफोरखौ एसेब्लाबो मिथिसिनायनि थाखाय। ओ बिनि गेजेरावनो ओ नों जेरै बुंलांदों नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदि एख खेयैनो जोंनि ओनसोलावबो नाफामखौ बानायनाय जायो। ओ बेजों लोगोसे ओ साम' साम' होनोब्लाबो ओ जोङो मोनसे बेबो दोरोङारि ओंख्रि नङा होनबा?
औ नोंगौ।
जि‌ नोंसिनि ओनसोलाव बेफोरबादि ओ साम'फोर बा नाफो फोर मोननाय दैसा
औ दङ नोंगौ ओ बुंनो थाङोब बा आजिखालिथ' माने गोबां खमायनायबो नुदों अब्लाबो जोंनि हावबो मोनो आरो जेरै जोङो बान्दो बानलायाव हाखरफोरखौ सारबा जोङो माने साम'खौ मोननो हायो आरो साम'खौ मारै सङो नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ सिगाङावनो जोङो ओ दैसा एबा जेरै नोंथाङा दंग' दंला होन्दों जाय खि जाया आरो जोंनिखेथ' बांसिनानो इ ए दैसा दं खाथियावनो। हाग्रा ओनसोल खाथि जायो नालाय। बेयाव ओ साम'खौ ओ खननानै लाबोबाय खननानै लाबोनानै बेयाव ओ थौ एबा बाल्थिंफ्राव साननैसो ओग खिगारहोयो। न माने खिगार होनायनि जाहोनान जाबाय बे सिङाव थानाय माखासे बाला बा हाब्रु हाबनानै थायो नोङा होनबा। बियो ओंखारजोबो होननानै बुङो आरो ओंखारोबो ओद बिनि उनावहाय जों बै साम'आव थानाय जिखिनि ओ जिखुनु ओ दाखोन ओ बेखौ गारनाय जायो बिनि उनावहाय ओ बिखौ मोजाङैनो दैजों सुखांनानै ओ बिखौ बिनि ओ साम'नि ओरै देन्थाखौ गारनाय जा गारनायखाय उनाव बेजौ सिखाजों दानस'नाय जायो। ओ बिनि उनावहाय बेखौ ओ मोजाङै गोजों जोङो लेबु बा ओ ओ जिखुनु मना बा खादा बेखौ लेबु होनानै आरामसे फुनानै लानाय जायो नारें गोखै होनानैबो फुयो आरो खायसे खायसे ओरैनोबो फुयो। बिनि उनावहाय मोजाङै सु नानै बेखौ जोङो सिगाङाव मोजाङै सामबाम बा फानलु जों जिखिनि होनो लागा दं बेखौ जोङो मोजाङै होनानै एवग्रोयो ओ बिनि उनावहाय जोङो साम'खौ बांसिनैनो ओ सबायजों जानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे भाजा-भाजा बो जानाय नुनो मोनो आरो बेखौ एरखनानै ओ जेरै जोगोनार मैथा बांगाल बेफोर मैगंजों जायो आरो साम सबाइखौ जोंनि ओनसो हटेलाव बा जोङो बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो गोथावसिनबो मोनो
औ नों नोंथां होननायसै मानो होनबा जों जानानै बिदि जोङो नेचारेल गावनो आखाइजों संनानै जानायफोरखौ माने जों मोजां मोननाय नङा होनब्ला जानानैबो गोजोननाय मोनो औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों